औ खोनादों नोंथां
औ औ नोंथाङा बोरैहाय दङ?
ओ आङो मोजाङैनो दङ नोंथां।
औ नोंथाङा मानोबा फन खालामदोंमोन?
नानो जादों जे जोंनि बैसागु फोरबोखौ ओ नों ओनसोलथिंजाय मा बाय दिहाय फालियो नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
औ
अ थारैनो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंनि ओनसोलफोराव माने बैसागुखौ बैसागुखौथ' माने गासैबो बर'फ्रानो माने गोदोनिफ्रायनो फालिबोखायो नङा होमबा! ओ थिग ओ थिग बेबादिनो ओमफ्राय जोंहा बे ओ बैसागोखौ मोननै बाहागो खालामनो हायो जेरैहाय जोंनाव ओ गिबियाव मोसौ बैसागो बेनि उनाव मानसि बैसागो आरोना।
औ
जोङो मोसौ बैसागोखौ गिबियाव फालिग्रोनाय जायो बेहाय जोंहा मोसौ थुखैनाय जायो आरो। बेखौ जोङो ओ सैत्र दाननि जोबथि सान एबा खालाराव जों मोसौ खौ थुखैनाय जायो आरोना।बेनि सिगां बे मो सौ थुखैनायनि सानसे सिगाङावनो माने जोंहा मोसौ थुखैनायाव जाबादि नांगौ उम जेनेबा गावनि गोनांथि जानाय गासिबो माने फिथाइ-सामथाइ जेरै हालदै पायनालाव दिग्लिलिथि थाराय बेफोर गासैखौबो माने जोङो फानथाव बेफोरखौ माने सानसे सिगाङावनो बुथुमना दोनखानाय जायो आरो ना। औ जाय दिन खालि मोसौ थुखैगोन जोङो बे दिनखालि माने जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो ।ओ बेजों लोगोसे जोंहा मोसौ थुखैनायाव गोबां रोखोमनि ओ नेमखान्थिफोर बाहायो आरो
औ
जोंहा मोसौनो औ फोथा फुननाय जायो बेजों लोगोसे जोंहा गोदो-गोदाय माने गोदो-गोदायनो मोसौ थुखैनायाव समाव माने मोनसे खुगा मेथाइ दङ आरोना जेरैहाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था माने बेखौबो जोङो बे मोसौ थु खैनायाव फालिनाय जायो आरो बेजोंनो माने ओ जोंनि ओनसोलाव बेबायदि मोसौ थुखैनाय जायो आरो जोंहा बेजों लोगोसे बै सागोनि सेथि खालाराव जोङो फालिनो जोंहा माने गासैबो माने मि थिंगायाव मोननाय बेबायदि मैगं थाइगंबो जानाय जायो आरोना ओ जेरै गोखा गोखै जानाय जेरै मिथिंगायाव जा मोनो मैगं-थाइगं जेरै सेजौ सेता मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो माने बुथुमनानै जानाय जायो आरो
औ।
ओम बे जानायखौ मानो जानाय जायो होमब्लाथाय जोंहा माने बेफोर मैगं थाइगंफोरखौ जायोब्ला जेन जोंनि देहा सोलेराव बेमार आजारफोरा सोमजिया सापफादेरा बेनि थाखाय जोङो जानाय जायो आरोना।
औ।
बुंनो थाङोब्ला जोङो बे सेथि खालाराव आरोहाय जोंहा बैसागोनि बेहाय जोंहा माने मानसिनि गासै माने गासिबो रायजो राजाफोरजों ज' जाना माने जोङो जोंनि गिदिरखौ सिबियो मान बावो बेबादिनो उन्दैखौ अननाय होनाय जायो आरोना।
औ थारैनो
दि खालामनाय जायो नोंथांमोननि ओनसोलाव मोसौखौ माबाददिहाय थुखैनाय जायो नोंथां।
ओ जोंनि ओनसोलावहाय मोसौखौ माबोरै थुखैयो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जाबायदि बुंलांदों ओ जोंनि ओनसोलथिंजायबो बिदिनो खालामो। ओ जेरैहाय जोङो मोसौ थुखैनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोरखौ‌ जोङो सानसे सिगाङावनो दैमा जिंनिफ्राय नङाब्लाबो सोरनिबा बारि बागाननिफ्राय नङाब्लाबो जोङो हाथाय बाजाराव बायनानैबो मोननो थाङो दानि जुगाव। ओह नांगौ जानाय लाव फान्थाव दिग्लिलिथि थाराय थारा हालदै बेफोरखौहाय जोङो सानसे सिगाङावनो लानानै दोनफैग्रोगोन बेनिफ्राय जेब्ला सैद दाननि जोबथि खालार जायो अब्ला बै सानखालि जोङो बेखौ फुङावनो दुगैस्रां लोबस्रां। हाग्रोनानै लागोन। ओ बेनि उनावहाय जोङो बे खौ ओ खावसे बाहागोखौ ओरैनो दोनगोन आरो खावसे बाहागोखौ जोङो ओ औवानिफ्राय आरुं जिरनानै बेजों माला सुनानै नु न'नि मोनफ्रोमबो उखुमावनो थाराय थाराजों थेबनानै दोनगोन आरो आरोना नोंथां ओ बेनि उनावहाय जोङो ओ सारायबा थौनिफ्राय हांगारखौ हख'नानै थालिर बिलाइयावहाय थाव गुबैजों मोजांसे हांगार खौ लगायनानै जोङो औवा औवा मोनसेखौ थुख्राथाम खालामनानै बेजोंहाय बे हांगारखौ फुननानै मोसौनाव फुथा फुननानै होनाय जायो ओ औ बेनि उनावहाय जोङो बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ दैखर नङाब्लाबो फुख्रि दैमाफोराव थाराय थाराजों बुनानै लांनानै थुखैनो थुखैहैनो लाङो आरोना।
औ नोंथां।
बेनि उनावहाय जोङो बेखौ बे हानानै लानाय जे थाराय लाव बेफोरखौहाय जोङो थुखैयोब्ला सारनानै ओ लावखार मेथाइ खननाय जायो आरोना नोंथां। ओ जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एर हानजा हानजा बिमानि खिथेर बिफानि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिदि होननानै जोङो मोसौखौ थारायजों बुस्रोद बु स्रोदो आरो बे हानानै लानाय गोबां मुवा बेसाद खौबो सारनानै होनाय जायो।
औ नोंथां औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो आरो बे बेजों लोगोसे माने जोङो बिनि उनावहाय जोंहा बैसागो मोसानाय जायो आरोना। ओ बे बै बैसागु उन्दैनिफ्राय गासिबो माने गेदेरसिमहालागै माने ज' ज' जालायनानै बेजों लोगोसे बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलफोराव माने बेबादिनो बैसागुखौ माने गोदो जेरैहाय रंजायो गोबां रोखोमनि बर'फोरनि दोरोङारि दामजु देग्रा लानानै जोंनि ओनसोलाव बेबादनि रंजानाय जायो आरोना बुंंनो थाङोब्ला जोंहा माने औ थारैनो बुंनो थाङोबा जोंहा दख'ना गोमो बेबायदि फास्रा गोजा बेबायाददिनो देलाय मालाय माने जोङो हौवासाफोरा बेबायदिनो गामसा गोथां बेबायदि गस्ला गुफुर आर'नाइ बेफोरबायदि लानानै जों माने जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव माने गासैयावबो रंजा हानजा हानजा मोसाहैनाय जायो आरो ना ओ बेयाव जोंहा गोबां रोखोमनि दाम देग्रा लानाय जायो जेरैहाय खाम सिफुं जथा सेरजा माने बेफोरखौ लाफानाय जायो आरोना। ओ जोंनि ओनसोलफ्राव बेबायदि औ औ
मा ओ मा मा दख'ना फालि गानो होननानै बुङोब्ला जेरै
औ औ
बिदि नङा होमब्ला नोंथां? हेलौ खोनादों ना?
औ नोंथाङा खोनाखै नामा?
औ दासो खोनादों नोंथां।
औ औ
औ
ओ आरोहाय बुंनो थांब्ला माने जोंहा बे ओ नोंथाङा खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
आरो बे जोंनि ओनसोल फोर माने जोंनि ओनसोल खा खाथि खालायाव आरोना बे बैसागोजों लोब्बा लानानैनो माने गोबां बेबादि ओ फांसन बैसागोजों लोब्बा लाना फांसन आरि खुंनायखौबो जों नुनो मोनबोदों आरोना उम ओ अब्लाबो माने बैफोर फांसन आरि खुंनायफोरा माने जोंहा गोदो गोदाय आजै आजौमोननि समनिफ्रायनो माने जोङो बेबादि फांसनखौ खुंबोखै आरोना ओ बेयो जेनेबा दाबावैसो सो जेन' दा बावैसो आथिखालाव जानाय मा मोनसे बियो सोलायनाय नुनो मोनदों आरो जों बै सागोखौ जेरैहाय जोंहा बेयाव उन्दैनिफ्राय लाना गदिरसिमहालाै माने थुनलायारि बादायायनाय आरमुआरि गोबां रोखोमनि बादायलायनाय लायो आरोना जेरैहाय खारनाय बेबायदिनो गाहाय बारनाय गोजौ बारनाय बेबा औ नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ दासो खोनादों नोंथां
जोंनि ओनसोलफोरा बेबायदिनो माने खारनाय बादायज्लायनाय बेजों लोगोसे बेबायदिनो बाथ्रा दान थेलायनाय हरखाब बुंनाय थाबै बुंस्लिबनाय बेबादि गोबां आयदाखौनो सावगारिबोनाय बेफोर खौ लानायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ
अ बेजों आरो जोंहा मोसानाय रोजाबनाय बे फोर बादि
ओ बेफोराव माने जोंहा गोबां गियान बुथुमनानै मोननो हायो आरो
औ नोंथां ओ
औ
नोंथाङाथ' बेफोरखौ बुंलांबायानो जे बैसागु बैसागु जायोब्ला माबोरै नोंथांमोननिथिं फांसन खुङो बा हाबाफारिफोरखौ लायो ओ जोंनि बिथिं जाय बारा बेफोरबायदि फान्सन फोरखौ खुंनाय जाया ओ बैसाग दाननि से से बैसागुआ मोननै मोननै बिदनि थायो होनना नोंथाङानो बुंदोंमोन ना दानि ओ मानसि बैसागु आरो मान मोसौ बैसागो ओ मोसौ बैसागुखौथ' आं बुंखांबाय मानसि बैसागोआ माब ब्ला जायो होननानै बुङोब्ला जोङो बैसाग दाननि से खालार खालि मानसि बैसागु जायो ओ बैदिनखालि जोङो ओ जे बोसोर गोदाना मोजाङै थांथों जे गेना गोरोन्थि नांलाय खमलाय जायालासेनो थांथों बेनि थाखाय जोङो फुङावनो दु गैस्रां लोबस्रां आफा इसोरखौ आफा इसोरनिसिम जे जोङो नां रावजोंबो नांज्लाय खमज्लाय जाया बैसागुखौ मोजाङै रंजानानै बारहरनो हायो बिदाय हरनो हायो बेफोरबायदिनि थाखाय जोङो गिबियावनो इसोरनाव आर'ज गाबग्रोयो बेनि उनावहाय जोङो बिमा बा बिमा बिफा बिदा बिबाजै बा आबै आबौफोर खौ बिसोरखौ मान होनानै बोर लागोन ओ बेनि उनावहाय न'खरनि बाय बाहागि बा जोङो गामिनि गोदोर गोलावफोर खौ सनमान होनानै बिसोरनिफ्राय बोर लागोन आरो उन्दैफोरखौ जोङो होगोन ओ बे सानखालि बेफोर औ खार होननानै जों बिदि फोननानै लायो ओ बेनि उनाव हाय जोङो खालि मोसानाय नालाय नैथि सानखालिनिफ्राय ओ
औ
जेरैबायदि नोंथां गोमो बिदन आर'नाइ फालि रेगे रेग फास्रा खोमायाव गरि, स'ना बेफोरबायदि आइजोफोरा गाननानै आरो
बिदिब्ला समाबो जाबाय नोंना जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय ना?
औ दे बिदिब्ला नोंथां‌।
अ अ